औ खोनाबायना नोंथां? औ नोंथां औ नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ जों दायो होनब्ला जोंनि बर'फ्रा हाग्रानि मा मा मैगं जायो एबा आरो बे फोरखौ माबोरै जायो बा माजों जानाय जायो जों बिनि सायाव एसेबाबो सावरायसै नोंथां? औ नों थाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा जों बर' जों बर'फ्रा हाग्रानि मा मा मा मैगंखौ जायो?
औ दा हाग्रानि होनोब्ला ओ माखासे मैगंफोरा गोग्लैया जेरैहाय जोङो बारियाव गायनाय आरो हाग्रायाव मोननाय
औ औ औ औ औ नंगौ नंगौ औ ओहो जानाय नङा आहो
औ दा जोङो हाग्रायाव मोननाय हिसाबै जोङो ओ मैगं होनोब्ला
औव नंगौ नंगौ
ओमफ्राय लेथ्रा बिलाइ लेथ्रा बिबार बे गोग्लैयो ओमफाय
ओ
बेजों लोगोसे गोबांहाय मैगंफोर दं आरो आङो बांद्राय गोसोआवबो गैया खिन्थु
औव औव औव नंगौ
औव दा नोंथाङानो जुदि मोनथियोब्ला बेबायदि गोबांहाय मैगंफोरनि बागै हाग्रायाव मोन दा बेफोरखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन आरो नोंथाङा जुदि फोरमायोब्ला आंबो
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ आं बिदि ब्ला आंनि जा मोनथियो बा आं बेफोरखौनो नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायनो सानबाय नोंथां औ जेरै नोंथाङा एसे सिगां बुंलाबाय माने हाग्रानि मैगं होनना बुंङोब्ला जों माने हाग्रायाव मोननाय माने बे औ औ न'नि बारिनि मो-मोननाय मैगङा बे हाग्रायाव गोग्लैया। औ हाग्रायाव मोननाय होननानै बुङोब्ला माने जों गोबां रोखोमनि जों मैगंफोरखौ जों मा होनो नुनो मोनो आरोखि। नोंथां जेरैहाय हाग्रायाव मोननायफोरनि मादाव जों गिबियावनो लानांगोन जों दिं
औ औ औ नंगौ नंगौ।
दिंखिया मैगं। जेरै थास' मैगं बिदिनो मान्दे औ अलदर औ जों बेफोरखौ जों हाग्रानि मैगं होननानै जों बुंना लानांगोन आरोखि नोंथां। औ बिनि गेजेराव आं माने दिंखियाखौ बुंग्रोसै दिंखिया ओ जाहैबाय माने एसे माने न' उसुं बा लामा दथाफ्रावनो बा गामिनि लामाफ्रावनो मोननाय मोनसे गोरलैसिन मोननाय मोनसे मैगं। हाग्रानि मैगं होननानै जों बुंजागोन आरोखि नोंथां औ। औ बे हाग्रानि मैगंखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो मा होनो एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां।
औ
ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो बेखौ मारै जाबावो होमबा ओ खायसे खायसे बर'आव होनो जाय फान्था एम्बु फिसा बै गोरलै गोरलै फान्थाव एम्बुआ
उम
औ बेफोरजोंबो जों माने जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो खायसे खायसेया माने खायसे खायसेखौ माने मै था एसे होनानै मा बिदै एसे जेब जेब होलायनानै जानायखौबो जों जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां।
नोंगौ
औ आरो खायसे खायसेया मा दाउदैफोरजोंबो एवनानै जानाय जों बेखौबो नुनाय जादों आरोखि नोंथां बा आंबो मोनजाखांबाय। औ आरो बिनि उनाव जों बुंनो थाङोबा जेरै थास' था सखौ आरो माने दिंखिया जों बेखौनो गोरलैसिनै मोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां हाग्रायावहाय औ औ। औ थास'नि जों गोबां बाहागोखौनो जों जानो हायो। जेरै थास' बिसं जायखौ होनो जों मा थास' बिलाइ गोरलै ओमफ्राय बिनिफ्राय मा औ थास' बिबार ओमफाय थास' आथिं
औ
ओमफ्राय थास'नि बेदर खौबो जों जायो। बै थारुन बायदि थाया होमबा नोंथां फिसा फिसा औ बेखौबो जायो। औ ओमफ्राय जों थास'नि बे बिफां थार खौबो जों जायो आरोखि। जों थास'नि मोन बा बाहागोखौ जानायखौ जों मोन मोनथियो आरोखि नोंथां बा जायो।
औ।
औ ओमफ्राय बिनिफ्राय आं बुंनोसै थास' बिबार औ थास' बिबारखौ बिखौ जों माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला माने थास' बिबारखौ जों बां सिनानो माने मा अमाजों जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ। आरो खायसे खायसे मा अमा गैया ब्लाबो ओ बेफोरखौ मैथा एसे एसे होनानै गोखैदब जानायनि होनानै ओरैनो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। नोंथां औ औ। ओमफ्राय बेनिफ्राय थास' बिसं थास' बिसं खौबो मानि खायसे खायसे अमा फोर जोंनो जायो ओ खायसे खायसे नाफोरजों जायो आरो खायसे खायसे मा होनो बेखौ नाफाम होलाय नाबो जों जानायखौ बा आंबो मोनजा खांबाय आरो। नोंथां औ। बिनिफ्राय आरो थास' आथिं होननानै बुङो ब्लाथ' जों बयबो मिथि खागौ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ।
औ थास' आसिं खौबो माने बांसिनानो माने ओरैनोबो जाग्रा दं। आरो बांसिनानो नाजों बा नाथुर जुनाय होनो ना नाथुर गोरलै गोरलै फिसा फिसाया
औ।
बेफोरजों जों जानायखौ मोजां मोनोबा बांसिन जानाय नुनो मोनो आरोखि नोंथां। ओमफाय थास'नि बेदर जायखौ मा होनो थारुनबादि जों नुयो फिसा फिसा
औ।
बेफोर खौबो जों बांसिनानो नाजों जायो आरोखि नोंथां।
औ औ।
बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव जानाय फोरखौ नुयो लोगोसे अलदद अलदद आथ' जोंनि मोनसे हाग्रानि नं गुबै जोंनि बर'फोरनि मैगं जों होनना बुंजायो नङा होमबा नोंथां? औ जाय खौ जों एप्रिल दाननि फ्राय बांसिन मोननो हायो आरोखि हाग्राफ्राव बा हाजोफ्राव। औ बेनिफ्राय जों अलददखौ जों माबोरै जायो? बा माजों जायो होननानै बुंल्बा बां सिनानो अलददखौ मा आंनि मेगननि नोजोराव बा मानसि फोर निफ्राय खोनानाय निफ्राय आं मोनथिनो मोनोदि अलददखौ बांसिनानो माजों जायो होमबा अमाजों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ। अमा रान फुलाजों बा अमा एसे फोरान दबनायजों जायोबा साबसिन गोथाव मोनजानाय बायदि आं मोनो आरोखि नोंथां। औ औ बेबाय दिनो आरो खि लोगोसे आरो बिनिफ्राय जों बुं लानो हाबावो जेरै मान्डे मान्डे खौथ' नोंथाङा मिथिगौ ना?
मोनथियो मोनथियो दै दैयाव थायो।
औ नंगौ नंगौ औ मान्दे बिदिनो हाखर हालानि दैफ्राव थायो। मानलानानै जों थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
औ बेफोरखौ जों बांसिन माने एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बा खायसे खायसे आलु फोरजोंबो एवनानै आलु होदेरनानै एव नानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां, औ बेफोरो जाहै बाय माने जोंनि मोनसे नंगुबै जोंनि हाग्रायाव मोननाय मैगं आरो खि नोंथां औ ना थाय दानि जुगाव जों बे मान्दे फोरखौ जों बारा मोननो थांबावला आरखि जोंनि ओनसोलाव नोंथां।
मोननो थांला नंगौ।
औ औ खम जालांबाय। बाजारफ्राव मोनो मोननाया खिन्थु बांसिनानो हाथायफ्राव मोननायफ्रा माने ए कालसाराव बानायनायसो नोंथां माने बे एसे बिसोरनि खालारा एसे फुस्लां फुस्लां जायो आरोखि। नोंथा एग्रिकालसाराव बानायनाय माने मानदैया आरोखि।
औ औ।
लोगोसे जों हाग्रानि मैगं होनोब्ला मा होनो उसुमैखौ मिथिगौ ना नोंथाङा?
उसुमै उसुमै अ मोनथियो।
औ औ औ बेखौ उसुमै होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन होनो जेब्ला जों लोमजायो साजायो बा गगा मोनो अब्ला जों बेखौ जाहारुवा एसे होदेरलायनानै बा जाहारुवा गैया ब्लाबो दाउसा एसे फिसा जों माने फुदुं ओंख्रि बिदै ओंख्रि संनानै जों बेखौ जानायखौ जों नुनो मोनो बा जायो आरोखि नोंथां जाय माने देहानि थाखाय जोंनि देहानि लोमजानाय देहानि गगा मोननाय देहाफोरनि थाखाय मोजां आरोखि नोंथां मुलि बादि खामानि होयो। औ बेफोर खौ जोंनि गोदोनि आबै आबौमोन बा जोंनि बिमा बिफामोना माने बा-बाहाय नायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन नाथाय दानि समाव जों बेफोरखौ बारा मोननोबो थांला आरो जानायाबो मोनबाबो खम जालांबाय आरोखि नोंथां।
औ।
आरो बिनिफ्राय जों हाग्रानि मैगं होनना बुङोबा माने जों सिब्रु होनना बुंङोना जायखौ नोंथां औ बेखौबो जों हाग्रानि मैगङाव जों खोलै जायो नोंथां। थां खायसे खायसे न'नि बारियावबो जों गायनानै लायो। खिन्थु हाग्रायाव मोननाय जायो आरोखि बेखौबो नोंथां।
थारायखौबो मोननाय जायो।
औ औ औ थाराय थाराय औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो नुदों थाराय थारायखौ खौबो माने गोदोनि समाव बिराद जायोमोन नोंथां नाथाय दा मा जालां खो माने जोंनि बर'फ्रा बांसिन दा जोंनि बर'नि ओंख्रिखौनो माने खायसे खायसे जानो बावलांबाय बा जानो नागारलांनायखौ जों नुदों आरो नोंथां औ औ लोगोसे ओंख्रि हिसाबै लायोबा जों बेनो बासिखा बिबारखौ मोनथिगौना नोंथाङा? बे बासिखा बिबारखौबो जों मानि मा ओ मानि मोननाय जायोमोन हाग्रा आव बा बबेबा मोनसे जायगाफ्राव जों बेखौ मोननाय जायो आरोखि नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ औ। औ ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो बेनि फ्राय आयो हाग्रानि मैगं होननानै बुङोबा जेरै ओ मा होनो बेखौहाय आजिनाय आजिनायखौ मिथिगौ ना नोंथाङा?
मिथियो मिथियो मिथियो।
जिनाय जायफ्रा दुब्लि बारियाव मोनो बा अबबा मोनसे हाखरबारि फ्राव मोननाय जायो जों बेफोरखौबो जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां। दा नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव माने आं जाहोनलांदों बेफोर मैगंफोरखौ मारै जानाय जायो नोंथां जेरै अलदर बा थास' नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ औ।
थास'खौ ओ जोंनि जायगायाव फ्रायानो ओ
औ औ औ नंगौ औ। औ नंगौ नंगौ नंगौ औ।
बेखौहाय खानानै ओ गाव गोजा सङो बा बा मालाबा समावहाय नाजोंबो जायो ना फिसाजों
नंगौ औ नंगौ औ। औ नंगौ औ नंगौ नंगौ। औ औ नंगौ।
आरो थाइसेबो थाखा होआलासिनो
औ औ नंगौ औ औ नंगौ। बेजों लोगोसे आं नोंथांनि आंनि गोसोआव औ औ औ दे औ औ औ औ औ औ नंगौं नंगौ नंगौ नंगौ
नंगौना आरो बेजों लोगोसे जोंनो एम्बु बेदरजों जाफाग्रा ओ
अन्थाइ बाजाब औ नंगौ नंगौ औ। औ औ नंगौ नंगौ औ। दा नोंथां अन्थाइ बाजाब मोनगोन मोनो औ मोनो नोंथां मोनो गोबां रोखोम गोबां बिबांनि जोंनिजों दाबो मोननाय जायो नोंथां। औ दा नोंथांआ जोंनाथ' टाइमाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय आरोखि नोंथां आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै गोबांहाय बेबायदि मैगंनि
जानायनि फरमुला माखासे आदबफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो गोबांहाय गोजोननायबो मोनबाय आरो।
औ नंगौ औ औ जागोन दे औ।